औ
हेलौ
गोजोन बेलासि सम नोंथां खुलुमबाय।
खुलुमबाय नोंथाङा मा सावरायनो सानदों मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा? फोरमायना होनो हागोन नोंथां?
आबहावा गुबुंल्रे जानायनि सायाव इनभाररमेन्ट पलुसन दे नोंथाङा आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव मा मा मिन्थि दे फोरमायदो आंनो
आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोना बेनो जे ओ ओ जोंनि ओम जोंनि बुहुमाव जोंनि बुहुमाव ओ जेरै गारि मटर बांनायनि जाहोनाव आबहावाया गुबुंले जानो हमबाय उखुन्दै खुनायनि जाहोनाव गुबुंले जानो हमबाय जेरै दैमा दैसायाव जेनेबा गेसाव मुवा जाबोर गारनायनि जाहोनावबो गुबुंले जानो हमबाय बारहावाया लोगोसे ओ जेनेबा ओम ओ जेनेबा ओ इथा बेथा जेनेबा इथा बेथा होनबा इथा सावनाय जागा नङा होमबा? इथा सावनाय जायगायाव मोनसे ओ बेखौथ' इथाखौथ' माबादोसो सावनाय जायो जेनेबा दंफांनि जेनेबा ओ जेनेबा बंफंनि मा होनो ओ
जानो आं मिथिया इथाखौ माजों बानायो।
जेनेबा दंफंनि थानाय जेनेबा सावो आरो ना सावो। जायखिजाया ओ बिफांफोरखौ दानफायनानै माने थुख्रा थुख्रा बानायनानै लांनानै सावनाय जेरै थुवा ओंखारो ना थुवा थुवा ओंखारनायनि जाहोनावबो ओ बुहुमाव माने आबहावाया गुबुंले जानायनि जादों माने गुबुंले। आरो लोगोसे ओम टाउन सहरावथ' आरो होननो नांला जेरै गारि मथराबो बांबाय मानसिफोराबो बांबाय। ओ बारहावायाबो गुबुंले गेसाव गोफोन गारनाय ओ। ओम जेरै जोंनि आबहावायाव गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो। अक्सिजेनफोरा दानि जुगाव खमायनो हमबाय बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव ओ आरो लोगोसे नोंथाङा माबाफोर मिथिबावगोन नामा आबहावा गुबुंले जानाय जाहोनखौ खोन्थानो हागोन नामा?
आबहावा गुबुंले जानाय होनोबा जोंनावहाय गारि गारि मथर गोबां जानायनि साया जाहोनावहाय बांद्राय फे पेट्रल बायदिसिना इउस खालामनायनि जाहोनाव जोंनावहाय बारा गुबुंले जायो‌। मिनि बार गुबुंले जायोबा जोंनाव अक्सिजेना खम जायो। इनिफ्राय जों सुबुं माहारिया गोबां रोखोमनि प्लास्टिकनि मुवा बाहायो दाना बे प्लास्टिकनि मुवाखौ जोङो बाहायनानै जानला मानला गारनाय जायोना बैनि जाहोनावहाय हाया गुबुंले जायो जोंना। हाया गुबुंले जायोबा जोंहा माखासे आबाद मावनायाव गोबां माने गाज्रि जायो आरोना आबाद आबाद फोथारावहाय आबाद मोजां जाया हाया गुबुंले जायोबाथ' जेबो जायाना हायाव जोंहा आबाद मावनायाव खस्थ' जायो आरो। बेनि ओमफ्राय आरो माखासे जों सुबुं माहारिया गोबां बायदिसि बायदिसिना जानानै ओम बायदिसिना जानानै लेथ्रा जाखांनायनि उनाव गासिबो माबाफोरखौ जि जादों बेखौ माने जों गा फ्रा साव ज' खालामनानै सावना गारनांगौ आरो ना जोंनाव बिब्दिखौ रोङा खायसे सुबुङा बांसिनानो जानला मोनला गारना होयो बहाय दैफोराबो गुबुंले जायो आरो जोंना। दैया गुबुंले जायोबा जोंथ' गोबां बेराम आजाराव गोलैयो नङा होमबा?
औ हेलौ
ओं बेफोरनि थाखाय जोंनाव माखासे सुबुंफोरनाव बेमारबो जायो आरो ना दै गुबुंले जायोबा दैखौ दै नङाब्लाथ' जों सुबुङा थांनानै थानो हायाना।
औ नंगौ
दैना दैया जोंनि थाखाय गोनां। दैयाबो इफोरनि बेनि जाहोनाव दैयाबो गुबुंले जायो आरो बार गुबुंले जायोबाथ' अखानि बिबाङाबो खमायो आरो।
औ
आरोबाव गुबुंले जायो होमबा नोंथाङादि बुंदोंमोन गिदिर गिदिर खारखाना गिदिर गिदिर खारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैयाबो नोंगौ बार गुबुंले खालामो।
औ
जेरै इथा-इथानि कारखाना माखासे थाव बायदिसिनानि खारखानाय बेफोरनिफ्राय गोबां उखुन्दै ओंखारोना बेफोर थारैनो बार गुबुंले खालामो।
औ नंगौ। आरो जेरै ओ गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रि
औ बेखौनो खारखाना होनो बर'आवहाय।
जेरै बायदिसिना आरो ओ संनाय खावनायनि जेरै टाउन सहराव जेरै ओ कम्पानि मानिबा मानिबा जेनेबा ओंखारनो हमबाय ओ लोगोसे बेफोरावबो बारहावाया गाज्रि ओंखारो ओ बायदिसिना दा केमिकेल होनानै बानायनाय मुलि बायदि बायदि रोखोमनि ओंखारनो हमबाय आरो लोगोसे रासायनिक हासार होनायनि जाहोनावबो ओ गुबुंले जानो हमबाय ओ लोगोसे बायदिसिना लेथ्रा मुवानिफ्रायनो आरो गुबुंलेफोराबो आरो लोगोसे लोगोसे मानसिफोराबो लोमजानाय साजानायाबो गोबांसिन जानायखौ नुनो मोनदों बेफोरखौनो दा नुनो मोनगासिनो आरो।
बारहावा गुबुंले जानाया बेफोरनोसै लोगोसे जोङो दंफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनावबो बारा गुबुंले जानो हमबाय। बारहावाया मोजां मोना। लोगोसे बिफां लाइफांखौ दानफायनानै गायनांगौ फांसेनि जायगायाव फांथाम साब्रैसो गायनांगौ नाथाय जोंनि दानि जुगावथ' बेफोरबायदि गायनायखौनो बारा नुबावनो मोनला लोगोसे थाहैनानैबो फालांगि खालामो फनानै आरो गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि नुनो मोनो बेफोरनि थाखायनो आबहावाया गुबुंले जानो हमबाय बोथोराबो सोलायनो हमबाय ओ सान्दुंनि दुंनाय बिदुंफोराबो बारासिबाय बारासिन जाबाय। बिफां लाइफां खमायनायनि थाखायनो बेफोरबायदि जानो हमबाय आरो लोगोसे जों आबहावायाबो गोजोन गैयि जालांबाय ओ बेफोरखौनो दा जों नुनो मोनसै। नोंथांनि बादिब्ला मा बुंनो सानबावो?
थारैनो नोंगौ दानि जुगाव गोबां बिफां लाइफाङा खम जालांबाय। बिफां लाइफां गैयाबाबो बारहावाया जोबोद गाज्रि गुबुंले जायो। जों नोंसिनि जो ओ नोंथांमोना बिफां लाइफांखौ संरैखा खालामनाया मोजां मोनोना थारैनो?
औ ओ बिफां लाइफाखौथ' उम संरैखा खालामनांगौ जेनेबाथ' दानफायनाङा लोगोसे ओ बायदिसिना खामानियाव ओ खामानियावथ' नांगो जायो दंफांफोरखौबो लोगोसे नांगौ जाबाबो खम बिबांनि दानफायनानै खामानिखौ मावनो नांगौ माने गाैखौबो दानफायनो नाङा माने गासैखौबो दानफ्लायनांगौबा जोंहा जोबोद खहा जायो। जेरै खहा जायो होनबा जोङो जिरायनो थाखाय साया नांगो आरो। बारहावा थान्दा मोनो बिफां थायोबा आरो गोबां रोखोमनि खहा जायो माने बिफां दानफायोबा बि थाखायनो जोङो मोजाङै लाखिनांगौ बिफांफोरखौ ओ दानफायनिफ्राय खम खालामनांगौ। ए बेनिफ्राय आरो मा हो खौनो नोंथां फंनैसो बुंना होदो।
बिनिफ्राय
आबहावा गुब गुबुंले जानायनि स' माबाखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दायो जोंनो थांना थानायनि थाखाय मा मा नांगौ जों सुबुं माहारिनि जिउआव बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंदो दे।
ओ जों सुबुं माहारिया थांना थाखाय गिबियावनो
ओ गिबियावनोथ' मा नांगो जेनेबा न' जायगा थाखुलि
औ
बेखौ गिबियावनो नांग्रोगौ। लोगोसे जानाय आदार जामुं बेसाद। आरो आदारखौबो जानो थाखाय जोङो जायगायावनो बानायनानै लानांगौ जायो। मावनांगौ जायो ओ निजेनि जिउ खुंनो थाखाय निजेनो ओ मायबा मोनसे जाग्रा आदारनि सायाव खामानि आबाद मावनानै जानांगौ जायो खामानि मावाबाथ' आरो मानिफ्राय मोनजानो गोदोनि बायिबाथ' जाया गोदो बिदि गैयामोन दानि बायदि गैयामोन गोदो हाग्रा बंग्रायाव मैहुर खालामनानै जायोमोन फिथाइ सामथायाइ नायागिरोमोन दाथ' फिथाइ सामथायाइ ननायागिरनानै मोनोजानो थांला मोननो थांला- बिफां लाइफाङआो खमायबाय हाग्रा- बंग्रा ओ गैला आरो बेफोरनोसै। जिउ खुंनायनि गुबै राहाया आरो लोगोसे दाथ' गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जिउ खुंनाय राहाखौ नुनो मोनो। आबादजोंनो जिउ खुङो खायफायाबो बेलेग आलादायै जिउ खुङो। जोङो जिखिनि जिउ खुंदों बेखिनिखौ खोन्थानाय जाबाय नोंथां। नोंथां एसेनोसै।
औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। औ